हेल'औ खोनादों
अ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय
दाथ' आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अ अ' आङो दा माने नोंथांजों जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलि सोलिबोबाय थानाय बा मोनसे फोरबो बो बै मा होनो मागो नैबे फोरबोनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय हरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ दा जोंहा नैबे मा फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय फालिनाय जायो
औ जोंनिखौथ' मागो होनबाथ' मागोआथ' जाबाय जोंनि बा आसाम बे जेनेबा खुंनाय जाहैबाय बेयो आंथ' गुबुन जायगायाव जेनेबा दा बेखौ खुंना खुङा मागो होनोबा जोंहा एक थारिगनिफ्राय खुंनाय जायो नामा
हा
ओमफ्राय बेखौ जोङो फार्स्टआवनो गोदोनिफ्राय जों नाबोनाय बा जों जिगाबजों
औ
औवा बेलागुर हुंनानै खुंनाय जायो
ओम।
दे होनबा। ओमफ्राय खोनादोंना नोंथांआ?
अ दासो खोनाफैदों नै एसे मा होनदोंमोन?
औ बिदिनो
ए मा होनदोंमोन हेलौ। खोनाफैयासै। हेल'
द
हेल' खोनाफैयासैनो।
राजाया फैनानै
हेल'
फुजा होनानै जेनेबा जों ए खोनादोंना?
हो औ।
खोनादोंना ए औ खोनादों खोनादोंना? हेलौ आं खोनासिननो मोनथ'वाखै नामा? हेलौ